नोंथां।
नोंथांनोसिम आङो बे समावहाय ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। ओ दा बे समावहाय आङो नोंथांजों ओ माखासे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आङो फन खालामनाय जादोंमोन दा दा बेनो बे खोथायानो जाहैबाय जे आथिखालावहाय ओ जोंनि ओ जे आबहावा बियो गुबुंले जानो ओ गुबुंले जानो थांगासिनो बा गुबुंले जागासिनो। दा बैफोरो मानि थाखाय जादों ओ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां। थारैनो जोङो बे मोनसे सावरायनो गोनांथार आयदा नङा होमबा नोंथां। जोङो मिथिंगायारि गुबुंले जानाय बा आबहावा गुबुंले जानाया मोननै जाहोननि थाखाय जायो। जेरै मिथिंगायारि जाथाय जेरैहाय जोङो बांग्रि मावनाय आरो जोङो अरगें हाजो बेरफुनाय आरो जोङो अरनारि अर खामनाय बेफोरनि जोहै जोंहा ओ मिथिंगा बा जोंनि आबहावाया गाज्रि जायो। दा बैफोर जाहोनफोरा जाहैबाय मिथिंगायारि जाहोथाय बा जाहोनफोर नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो जोङो माखासे आरोबाव जोंनि सुबुंनि मावथाइफोरनि सायाव जोङो जानायखौ नुनो मोनो। जे जोंहा जोंनि आबहावा गुबुंले जानाय बा बिनि जाहोननि गुबै बा बांसिन जोंहा जाहोनानो जाहैबाय जोंनि सुबुंफोरनि मावथाय दा बिनि गिबिसिन जाहोना बा जोङो देरसिन जाहोन होननानै जोङो मख'नो हायो जे सुबुं अनजिमा बांनाय। सुबुं अनजिमा बांनायनि जोहैनो जोंनि गासै मावथायइफोरानो जोङो बांलांदों दा बैफोर गासै मावथायाइफोरानो जोंहा एसे एसेब्लाबो जोंहा जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामनाय बा बार गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनाय बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामनाय जोङो बेखौ नुनो मोनो। दा सुबुं अनजिमाया जोंहा बांनायनिफ्राय बांलांदों नङा होमबा नोंथां दा बैफोर सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंहा माखासे जोंनि थाग्रा खुलिनि गोनांथियाबो बांलांदों दा बै थाग्रा खुलिनि गोनांथिया बांनायजों लोगोसे जोंहा थाग्रा खुलि बानायनो थाखाय जोङो गोबां गुवार गुवार हा हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ जोङो हादान सिफायनाय बा बिफां लाइफांखौ दानफायस्रांनानै थाग्रा खुलि खालामनाय जादों दा बैफोरनि गेजेरजों जोंहा बिफां लाइफांफोरा खमायलांदों आरो बेबायदिनो जोंनि सुबुं अनजिमाया बांनायजों लोगोसे जोंनि जे आदारनि गोनांथि बे आदारनि गोनांथियाबो जोंहा बांलांदों दा बे आदारनि गोनांथिया बांलांनाय लेखा जोंहा माखासे बिफां लाइफां बा जोंनि अरनबारिखौ दानफायस्रांनानै गोबां गुवार गुवार आबाद फोथार जोङो बानायनायखौ नुनो मोनदों दा बैफोरबायदि आबाद फोथार बानायनायनि जाहोनाव बा बिफां लाइफां दानफायस्रांनायनि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफांफोरा खमायलांदों आरो बेबायदिनो जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंहा माखासे ओ जोंनि गोबां मिथिंगायारि ओ थासारिया गाज्रि जालांदों जे जोङो बिफां लाइफां खमायनायनि जोहैथ' जोङो गोबांथार जोङो जोंनि आबहावा गुबुंले जानाय जोङो बेखौ नुनो मोनदों आरो बिनि गुबै जाहोनानो जादों जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय- दा बिफां लाइफां खमायनायनि जाहोनाव जोंनि बुहुमनि बिदुं दुंखावनाय अखानि बिबां खमायनाय आरो बेबायदिनो जोंनि। जे जों हां लाग्रा अक्सिजेन गेस बे गेसफोरखौ जोंहा बिफां लाइफांफोरा सोरां बिजिरखौ दानायनि जोहै जोंनो हगारनानै होयोमोन- आरो बेबायदिनो जोङो हगारनाय जों जे कार्बकन दडाइ अक्साइद गेस हगारनाय बेजों लोगोसे जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा गारि मथरनि बाहायनायाबो बांलांदों दा बैफोर गारि मथरनि जे गनाय उखुन्दै बैफोरखौबो जोंहा बिफां लाइफांफोरा बोनानै लायोमोन दा बिफां लाइफांफोरानो खमायोब्ला बे जोंनि हां लानाय अक्सिजेन आरो कार्बन डाइ अक्साइड गेस आरो जोंनि गारि मथरनि गनाय उखुन्दै कलकार खाना गनाय उखुन्दै बेफोरखौ जोंहा बोनानै लाग्रा बिफां लाइफाङा खमायलांनायाव जोंहा मिथिंगाया बांसिन गाज्रि जालांदों दा बेबायदिनो जोङो बेखौबो मख'नो हायो जे जोंहा गोबांथार आबाद मावनायाव जोङो रासायनारिक हासार बाहायनाय। एम्फौ फोथैग्रा मुलि बाहायनाय। आरो बेबायदिनो जोंहा हाग्रा फोथिग्रा मुलि बाहायनाय बेफोरो जोंहा जोंनि बारहावाखौ गाज्रि खालामदों दा बैफोर रासायनारिक हासारफोरा जोङो जोंनि बे मिथिंगानि हानि जे गुदि मुवा बा खनिस संख्रि बेफोरखौ गैया खालामदों दा आरो बैफोरबायदि रासायनारि हासार एम्फौ फोथग्रा मुलि आरो बेबायदिनो जोंहा हाग्रा फोथिग्रामुलि बैफोरो अखानि दैजों सुस्रा लांजानानै ओ दैमा दैसाफोराव गलायहैनानै दै गेब्रेंनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोंनि जे मावथाइफोरनि गेजेराव जोंहा आबहावा गाज्रि जानाय होननानै बुंबावोबा बेबायदिनो जोंहा गोबां जायगाफोराव कल खारखाना बाहायनाय बा गायसननाय बेबायदिनो जोङो टाउन सहराव लोगोसे गामि ओनसोलाव नाङनो बारा जोंहा प्लास्टिक बा दाखोर दाला गारनाय ना प्लास्टिक बाहायनाय आरो दाखोर दाला गारनानै बा सौदाब मुवाफोरा बांसिन जालांबाय नालाय दा बैफोर सेवनाय मुवाफोरानो जोंहा बाराव गोजावथिंनानै ओ थाव मोनामनाय बा गाज्रि आबहावा सोमजिनाय नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो जेसेबांनाखि बिरोंदामिना जौगालांदों एसेबांनाखि जोंहा माखासे खाम' मुवाफोर उखुन्दैफोर बेफोरो बांलांदों फारसेथिं सुबुं अनजिमा बांनायाव बा थाग्रा खुलिु आबाद फोथार बिनि जाहोनाव जोंहा बिफां लाइफाङा खमायलांदों बेफोरबायदि गासै थासारिनि जोहै जोंहा आबहावाया गाज्रि जालांनो हमदों नङा होमबा नोंथां दा बैफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो माखासे सरखाराथ' जोंहा सोरखारि हाग्रा बिफान बेखौ गायसननानै होखादों दा बैसोरो माखासे बिफां लाइफां दानफायनाय बा जोङो सुबुं अनजिमा बांनाय बा जोङो हादान सेफायनाय बेफोरखौ होबथानो नांगोन बेजों लोगोसे जोंहा माखासे स्किमनि गेजेरजों बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारि जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि स्किमजों बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारि आरो बेबायदिनो एक फेर मा के नाम बे आसनिनि गेजेरजों माखासे बिफां लाइफां गायनायनि एवारनेसजों लोगोसे बिफां लाइफां गायनाय आरो बेबायदि सरकारि बिफानफ्रा जोंहा ओ आबाद फोथारफोरावथ' जोङो बिफां लाइफांखौ गायखाया नालाय दा बैफोर लामाफोराव थानाय लामा जिङाव थानाय लांदां हाफोराव सोरखारि बिफानफोरा जोंहा बिफां लाइफां गायनाय बा गामि ओनसोलनि जे जोंहा माखासे आफादफोरा बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारि लानाय बेफोरनि गेजेरजों जोङो। जोंनि मिथिंगाखौ जोङो थि थासारियाव जोङो लाबोफिननो हायो आरो नोंथां दा बेनोसै आंनि नोंथांनिसिम फोरमायनाया नोंथाङाबो माखासे बेबायदिनो फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ ओ दा जेनाखि आबहावा। गुबुंले जानाय ओ बियो जोंनि थाखाय गेदेरथार जेंना ओ हिसाबै नुजाथिगासिनो आथिखालाव आथिखालाव जे आबहावा गुबुंले जानाय बियो बारानिफ्राय बारासिन जाबोनो हमदों ओ बेयो मानि थाखाय जादों होननानै बुङोब्ला बियो आथिखालावहाय सुबुं अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांदों जायनि जाहोनाव सुबुं माहारिनि नांगौ गासै मुवा बेसाद ओ ओम बेफोरोबो बांबोनो हमदों आरो बे जों लोगोसेनो जोंहा थाग्रा खुलिनिबो आंखाल जानानै फैदों सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगोनो जोंनि आबहावारि जेंनायाव बांसिन ऐ जेंना सोरजिहोनायाव बांसिनै गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो दा सुबुंनि अनजिमा बांनायनि जाहोनाव मुवा बेसाद नांगौनि जाहोनाव गोबां दारिमिनफोर फसंजादों बा गोबां हान्था मेला खालामग्रा ओ खालामग्रा नांगौनि बे बेलायावहाय गोबां हान्था मेला खालामग्रा जेरैहाय ओ आथिखालाव बिगि ओ गोनोखोआरि मुगाजों। ओं बा गोनोखोआरि ओ‌ माखासे टेक्न'लजि बाहायनानै ओ दिहुनजानाय ओ गारि मथर हान्था मेला खालामग्रा बैफोरनिफ्राय जे ओ ओ बाहायनाय आरो बेफोरखौ बाहायनायनिफ्राय जे गनाय उखुन्दै जेरै साल्फार डाइ अक्साइड कार्बन मन' अक्साइड बा कार्बडाइ अक्साइड बैफोरनो जोंनि आबहावाखौ ओ गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बेजों लोगोसे ओ आरोबाव दारिमिन बे दारिमिना ओ जोंना